औ थां
नोंथां औ नोंथां बुंनायसाय नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ आङोथ' दा ओरैनो ओ जिरायनानै दङ आं नोंथां।
अ
औ नोंथा नोंङा मा नोंथांखौ फन खालामनायनि ओ औ फन खामनायनि जाहोना मामोन नोंथां औ नोंथां नोंथांखौ आं फन खालाम नायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ नोंथांजों एसे फैसागोनि बाग
ए रायला
ए रायज्लायनो होन्नानै खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा। औ नोंथाङा बैसागुनि बागै ओ आंनो फोरमायलांनोब्ला फोरमायनो हागोन आंबो ओरैनोसो जिरायनानै दङ
औ नोंथां बे बिदिब्ला नोंथाङा एसे खोनास
एसे खोनासंलांबानो जाबाय औ दे नोंथां आङो जि हायो बैसागुनि बागै एसे फोरमायनासै नोंथांनो औ नोंथाङा जागायनो से
औ
औ आ बैसागुआ बुङोब्ला आ‌ दुखु दाहाखो सैथो दाननि ओ जोबथा साननिफ्रायनो फालिनाय जायो औ जायखौ बुङो जोङो मोसौ बैसागु औ
मोसौ बैसागुआव जोङो मा मा नेम खालामनाय जायो बेनि बागै एसे बुंग्रोनोसै आङो नोंथां
बुंगोनसै आङ नोंथांनिसिम औ बुंनायसाय
हा
मोसौ बैसागु होननानै बुङोब्ला जोङो ओ गिबियावनो जोङो मोसौखौ थुखैग्रोनाय जायो औ थुखैनायाव जोङो जिखिनि
सेसन
जिखिनि मुवा बेादफोर नांगौ मा मा मुवा बेसादफोर नांगौ बिनि बागै एसे बुंनांस औसै मोसौ थुखैनो थाखाय जोंनो लाव फान्थाव
बा
बा हालदै हालदै गोथां हालदैग्लिथि बिलाइ खाराय थाराय थाराय बिलाइ
बेनिफ्राय
ओ बेफोरजों खाद्रि खाद्रि जायखौ खाद्रि खाद्रि बेफोरखौबो लानाय जायो औ बेफोर बिलाइजों औ बेफोर बिलाइखौ जोङो एसे मोसौ ओ थुखैनानै गाबोन बायदियाव थुखैगेनबा जिनि बायदि खासे सिगाङावनो जों बेफोर बुस्थुखौ बुथुमनानै लाग्रोनाय जायो लाङो बेनि अयै जोङो
बुसथु बुथुमना लादो औ बेफोर बुस्थुखौ जोङो जगार खालामनानै ओ मोसौफोरनो बेनो लांगोन सिगाङाव एसेगां मोसौफोरनोबो आगाननि खथा होनाय होनाय जायो औ हांगार हांगारखौ खथा खथा खथा खथा फोनग्रोजोबना लायो मोसौफोरनो
जिखिनि जगल खालामदोंमोन जों सानसे सिगाङाव बे बुस्थु
औ
लानानै जोङो मोसौखौ दैमा बा दैसा बा बिलोफोराव थुखैहैनाय जायो। जेरै जोङो मोसौ खाबोना जायो मोसौखौ खाबो आङो बेखौ
बेखौ फागा जायखौ बुङो जोङो फागा फागा बोरायखौ जोङो लानानै थांफायो मोसौ थुखैनो थांबोला थांनानै जोङो दैमा दैैसाबा बिलो बेफाराव जोङो गारबोनाय जायो गारबोनानै जोङो मोसौखौ लाना थाङो लाना थांनानै जों मोसौफोरखौ थुखैहैखांनानै हगार हगारसानानै होयो मोसौफोरखौ औ
बेनिफ्राय जोङो मोनायाव मोनायावबो एसे नेम दङ जोंनिया मोसौ थुखैनायाव मोसौ थुखैनायनि
औ मोसौखौ जोङो गलियाव खागोननि सिगाङाव एसे फुजा होनाय जायो औ इसोरनि मुङाव औ
जेरै भारा गोदान लाबोननाय बेफोरखौ बावग्रोनानै लानाय जायो
औ
बावनायावबो एसे जोंनिया
माबा माबि बुस्थुफोर नांगौ जायो जेरै सुगोनां
सु गोनां बुस्थु खुन्थाइ बा दिंखिया फाग्ला थालिर दंफां
बेफोरखौ लानानै जोङो बेफोर बुस्थुखौ लानानै खावनानै बेयाव फुजा होनाय जायो माने बेनिफ्राय फुजाया जोबोला जोङो मोसौफोरनो बे फागा गोदान लाबोना बावनायखौ जोङो गानहोनाय जायो मोनाबिलियाव औ आङो बेखिनिखौनो रोंगौमोन बेखिनिखौनो बुंबाय आङो नों
बुंबाय आङो नोंथांनो औ बेनिफ्राय मानसि बैसागु होनना बुङोब्ला औ मानसि बैसागुआबो ओ से खालारनिफ्राय बैसागुआ से खालारनिफ्राय स्नि खालाराव लागै थायो बैसाग दाननि बैसाग दाननि से खालारनिफ्राय ओमफ्राय मानसि बैसागो आरो
स्नि खालारसिम मानसि बैसागु स्नि खालाराव लाखे थायो बे औ बेनिफ्राय जोंहा
ओ गेदेरखौ मान होनाय
औ
मानसि गेदेरखौ मान होनाय आबै आबौ बा आइ आफा आदा बाजै बिदि बेफोरखौ जों मान होनाय बा
उनदैआ गेदरखौ खुलुमनाय गोदान गोदान जि जोम गाननाय
बेनिफ्राय जोङो बिनि नै खालारनिफ्राय जोङो ओ बैसागु मोसानाय जायो न'खर न'खर थांनानै जेरै ओ गथ'फोरनि
गथ'फोरनि थर बा सिख्ला सेंग्रानि थर' औ बा बोराइ बुरैनि थर' अ बेफोरबायदि थर' थर'ओंखारनानै जों मोसानाय जायो अ फालो फालो मोसानानै बेनिफ्राय जोङो
औ
औ उम
निफ्राय जोङो
बेनिफ्राय नोंथाङाबो एसे फोरमायना हालाय दे होनबा ओ इयो एसे बावगारना अ दे नोंथाङा होमबा आंनिफ्राय खोनासंदो आंबो जि रोंगौ ओ बेखौ बुंनोसै नोंथाङा नोंथाङाथ' ओ नोंथाङाथ' बुंलां खाबायानो ओ मोसौ बैस सागोखोआ माबायदि फालियो औ थेवबो आंनि आंनि रोंनाय बायदि आङो बुंलांसै नोंथाङा खोनासंलांदो। दा जोंना ओ मोसौ बैसागो होननानै बुङोब्ला मोसौ बैसागो होन नानै बुङोब्ला जोङो ओ बर' फोरनि ओ मा होनो बियो बैसाग दाननि ओ ओ बैसाग साननि से सानसे सि सिगां एबा सै सैथ दाननि मानो जोबनाय सानखालि जोङो बेखौ ओ मोस सौ बैसागो होनना बुंनाय जायो आरो औ माहोनो औ नोंगौ औ बेखौ मोसौ बैस सागो बुंनाय जायो आरो मोसौ बैसागोआव ओ मोसौखौ मोसौ बोरमा फोरखौ ओ दैमा एबा दंग'फोराव लांनानै माने थुखैनाय जायो आरो थुखैखांनायनि उनाव जोङो ओ मोसौ फोरनो ओ लाव फान्थाव हालदै बायदि मानो मैगंफोरखौ औ दानफ्लेनानै एबा बोफ्ले फ्लेनानै माला बानायनानै गानहोनाय बेनि उनाव जोङो मोस मोसौनो ओ अराव सं-संनाय ओ सारायनि हांगारखौ फोथा फोनना होनाय जायो बेखौ नोंथाङाबो सिगाङाव बुंलां खादोंमोन ओ औ नंगौ ओ बेनि उनाव जोंना ओ मो मोसौखौ ओ दिग लिलिथि ओ बि बिफांनि बिलाइ आरो जोंना थाराय बिलाइ होनो थाराय बिलाइजों माने बुज्राव बुज्राव मा होनो मोसौखौ ओ मोनसे ओ बा बाथ्रा बुंनाय जायो आरो ओ जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर सोर एरलांबाय था बिमा गायदे बायदि दाजा बिफा बलद बायदि बिदि ओ जाबाय था ओ बेबायदि बुंनानै मोसौखौ जोङो औ ओ मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो औ ओ ओ बोसोरै बोसोर स्रि एर हानजा हानजा जा बेबायदि बुंनानै जोङो मोसौ बैसागुखौ फालिनाय जायो आरो ओ बे सल' खननानै जोङो मोसौ बैसागुखौ ओ फोजोबनाय जायो ओ ओ बेनि उनाव जोङो औ बैसाग दाननि सेथि खालार एबा ओ से थि खालार खालि बा जोंना मानसि बैसागो बुंनाय जायो बेखौ ओ बेबा फालिनाय जायो औ ओ मानसि मानसि बैसागुनि एबा बैसागो दान से खालार खालि जोङो फुंनि समावनो बयबो बयबो ओ दुगैस्रां लोबस्रां खालामखांनानै खालामनानै जोङो उन्दैया गेदेरखौ आइथि थिं हमना खुलुमो गेदेरा उन्दैखौ मान होयो
औ नंगौ
जोङो सेथि सानखौ बारहो हरनाय जायो बे सान फालिनो आरो हाग्रानि मैगं थाइगंफोर ओ जेरै ओ गोखा गोखै गोखै बेफोरबायदि गासैबो मैगं थाइगंफोरखौ ओ दिंखिया जेरै दिंखिया खान्थाल ओ बायदि खिफि बेन्दों गं बायदिफोरखौ जोङो खानानै एक्स' सेजौ सेटा जोङो बे मे फोरखौ खानानै जोङो ओ संना जानो जायो आरो औ ओ जोङो संना जानाय जायो मोसौ- मोसौ थुखै खालि जानाय जायो बेफोर मैगंखौ नोंथां अ बेखौ मोसौ थुखै खालिनो जानाय जायो बेबायदि खां-खांथिंनाय मैगंखो गोखा गोखै बेनि उनावहाय जोंना बेनि उनाव जों गासैबो आलासि नखरनि मानसिफोरा माने बैस बैसागुनि मुङै आलासि जाहैयो उनावहाय जोंना माने बैसागु दाननि नैथि साननिफ्राय जोंना ओ गामिनि गासैबो सुबुंफोरानो मा होनो गथ' गथाइ बोराइ बुरै सेंग्रा सि सिख्ला गासैबो ज' ज'यै मोसानो ओंखारलाङो आरो एबा ओंखारबोयो अ सेंग्रा एबा मा होनो हौवाफोरनि थाखाय जोंना ओ गामसा गोदान आर'नाइ फालि आरो हिन्जावफोरनि हिनजावफोर एबा सिख्लाफोरनि थाखाय जोंना दख'ना ओ एबा ओ रेगा आर'नाइ रेगे रेगां गोमो गोथां जोंना गाबनि मेगननि ओ बेसर बिबारनि जोंना आर'नाइ लानानै जोंना ओ मोसानो ओंखारबोयो आरो औ जोंना बेबायदिनो ओ बैसागु मोसानायाव जोंना ओ नांगौ आगजुफोरा जाहैबाय जोंना जेरै खाम सिफुं जथा सेरजा हारमुनियाम बेफोरखौ जोङो लानानै दाबसे गामिनिफ्राय गुबुन दाब जावगायाव औ खरखा जोङो बेफोरखौ ओ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव ओ मोसाहैयो आरो बेफोरखौ लानानै बे दामग्रा आबजुफोरखौ लानानै गामि गामि गामि गामि बेखौ ओ बेयो जोंना ओ मोनसे मागिनाय माने गामि गामि मागिनाय माइरं एबा फैसा जाय हरो जि हरो बेखौ माइरं एबा थाखा अ आजावना लाबोनाय जायो आजावना लाबोनाय जायो ओ बेबायदिनो जोंना उम ओ मोसायो सेंग्रा सिख्ला गासैबो ज' जाय आरो जोंना बैसागुआव मोनसे ओ गोनांथार माबा लोंग्रा बे जाबाय जोंना जौ गिसि सेरेब बे ओ बै सागुआव ओ गासैबो बेखौ नखर नखर बानायखानाय जायो आरो बेखौ मोसानो थाङोब्ला बेखौ ओ बयनोबो लोंहोनाय जायो आरो बेबायदिनो जोंना ओ मोसायो आरो खायफा खायफा खायफा खायफाखौ नुनो नुनोबो मोनो जेनबा माइब्रा फिसिना दोननाय औ बेफोरो जोंना लोंनाय जायो बेबायदिनो जोंना मोसायो ओ बेयो जोंना ओ बैसागुनि ओ से थारिखनिफ्राय जोंना स्नि सानसिम थायो आरो बे मानसि बैसागोआ किनतु ओ नाथाय जोंना गोदोनि समावहाय ओ गोदोनि आबै आबौमोनहा जोंना बेखौ ओ थामजि सानसिमहालागै फालियोमोन फालिनाय जायोमोन आरो बेखौ औ दा बेबायदिनो जोंनि आबै आबौ आजौमोननि दिनाव औ बेखौ जोङो थामजि सानसिम फालिनाय जा जायोमोन आरो
औ नंगौ